औ खोनादों दे
खालामगासिनो
आंथ' दा जिरायनानैसो दङ औ
जोंहा मोनसे टपि पिकनि बागै रायलायनि रायज्लायजागोन ना
जागोन दे
अ माने न'खर संसारनि बागै राय
औ जायो
औ जेनेब बा बे जोंनि ओनसोलनि बा नोंसिनि ओनसोलनि सुबुं माहारिफ्रा माबोरैहाय जिउखौ खाङो बेफोरबायदिनि बागै रायलायनोसै जेनेबा साख्रि गोनां न' न'खरा माबोरै जिउ खाङो आरो साख्रि गैजायै न'खरफोरा माबोरैहाय जिउ खाङो बेफोरनि सोमोन्दै
औ रायलायजा
अ अब्ला आं नोंनाव सोंनि नोंसिनि ओनसोलनि सुबुं माहारिफ्रा जायफोरानोखि ओ साख्रि गोनां आरो साख्रि गैयै बोरैहाय माबायदिहाय जिउखौ खुङो बेफोरनि बागै एसे बुंनानै होलाय फंबाया
औ जोंनि ओनसोलाव ओ जोंहानि खाथि खालायाव आथिखालाव माने ओ बुंनो थाङोब्ला साख्रि गोनां जों गैयिजों जेनेबा ओ बाजि बाजि जौखोन्दोबायसा जाबाय आरो माने खायसे सायसे साख्रि गोनांबो फाय ओ साख्रि मावनाय फोरनि मादाव जेनेब्ला बांसिनानो ओ डिफेन्स आर्मि एनिफ्राय ओ मास्टारनि साक्रि साख्रि फोरोंगिरिनि साख्रि बिदिखौनो मावो आरो बांसिनानो
औ
ओ बांसिन बुंनो थांबा फोरोंगिरिनि साख्रिखौनो मावो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव ओमफ्राय ओ बिदिनो साख्रि गैयि बा गुबुना ओ बायदिसिना खामानि मावनानैनो जेनेबा जिउखौ खुङो आरो जेन'बा सानैसोआ सेंग्रा बा एसे हानाय। फोरा बिदिनो लिभारिनि खामानि मावो आरो फ्लिपकार्ट एमाजन बेफोराव
औ
बेफोरो दङ आरो जोंनाव ओमफ्राय गोबाङानो आबाद मावो आबाद मावनानैनो जेनेबा मैगं थाइगं गायनाय बेफोरखौनो फानो न'आवबो जायो ओमफ्राय आबाद मावनानैबो माइफोरखौबो फानो ओ बिदि जाहैबाय उम ओमफ्राय खायसेया आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव औ ओम हाजिरा खामला मावग्राबो दङ। आथालाव एसे खम जांबाय हाजिरा मावग्राफोरा थेवबो दङ सानैसोआ दङ बेसोरो बेजोंनो जिउखौ खुङो आरो बेनिफ्राय बिदिनो एफ एनै ओनाव जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने ओ बेफार फालांगि खालामनानै जाग्राबो ओंखारबाय आरो। बिदिनो ओ दखान होयो गामियावबो बे ओमफ्राय टाउनफोरावबो जानायनि बा बिदि बायदिसिना बायसिना ग्रसारि माने मुवा बेसाद मोननायनि दखान बा गलाफोर होनानै जायो आरो बा जोंनि खाथियाव बैनो सोलियो बेबायदिनो जिउ खुङो मानसिफोरा ओमफ्राय ओ नोंसोरनिबो ओजों ओनसोलथिं मा बायसाहायै जिउ खुङो
औ जोंनिखि ना औ जोंनिखिजायैबो बिदिनो साख्रि गोनांफोरा मालाय साख्रिनि बेथनजों जायो आरोना बिसोरो मालाय बिसि फिसा मोजांहाय माने फिसिनो हायो आरो
बिदिनो गाननाय जोमनाय जानाय सोलिनायफोरा माने साख्रि गोनांफोरनिया माने मोजां जायो आरोना बिसोरना आलादा जायो जोंनिख्रबो बिदिनो दिफेन्सआव मावनाय बिदिनो
औ
नाय आरो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टाव साख्रि मावनायफोर दङो आरोना जोंनाबो फिफ्टि फिफ्टियानो जाना दङ साख्रि गोनांजों गैयिजों दा साख्रि गोनांनो सा साख्रि गोनांफोराथ' साख्रिनि बेथनजों जाबायनो नङा होमबा
औ
साख अ बे साख्रि गैयैफ्रा दाना खायसे खायसे न'खरनि हौवाफ्रा आरोना बिसोरो कम पानिफोराव थाङो कम्पानि बायदिसिनायाव थाङो आरो ना अब्बा गोजान गोजानाव दिल्ली मुम्बाइ फोराव थाङो भुटानफोराव थाङो बेफोरबायदिनो कम्पानियाव थानानैनो बिसोरो जिउ खुङो आरो खायसे खायसे न'आवनो थानानै फिसा फिसौ
नेस मावगोन माइनि फालांगि खालामगोन सोरबा सोरबा गयनि फालांगि खालामो सोरबा आरो अमा फिसानि फालांगि फालाङो। बेफोर बायदिनो सोर बा आरो फालांगि खालामिफोरा आरो न'आवनो आबाद मावो मैगं थाइगं गोरान खेथि मावो आ आरोना बे मेसें बोथोराव मोननाय बेसर बेफोर बायदिनो खाला, आलु, लेस्रा बेफोरबायदि माने आबाद मावनानै जायो आरो मेसेंनि आरो दैज्लांआव बो माइ फोर गायबाय एसे एला मैगं थाइगं गायनानै बिदिनो मोननायफोरखौ न'फोराव जाख'नो हायैखौ बाजारफोराव लांबाय फानहैबाय बिदिनो जिउ खुंनानै जायो आरो। जोंनि खैजानिया आरो बे हिनजावफोराबो आइजो फोरा आइजोफोराबो जाय जायहा माने न'खराव मानसि दङ आरो ना न'खर सालायनो बिसोरो माने बाहेरायाव बिजनेस खालामनो।
आतसा आतसा।
औ जिनि दखान बिदिनो मैगं थाइगंनि दखान बे। फोरबायदिनो आइजोफोराबो दाना सि दानानैबो अयफिंफोराव जि दानानैबो रां खामायनानै जायो आरो बेनिफ्राय जाय फोरानोखि न'आव गारलांनो हाया न'आव ओमफ्रायो बिसोरो संनाय सावनाय मावनाय-दांनायजों लोगोसेनो बे दाउ अमा जि फिसियोना दाउ, अमा, बोरमा, हांसो बेफोरखौ फिसियो आरो फिसिनानै बेजोंनो जिउखौ खुङो सोरबा दाउनि फाराम खालामो नवावनो सोरबा आरो अमानि फाराम खालामनो बिदिनो बुरजा बुरजा फि सियो आरो ना? बोरमाफोर दाउ हांसो बोरमा बिदिनो फिसियो आरो खायसे खायसे न'आवबो सिफोर दानानै फानो आरो आइजोफोरानो ओ इनदि जिफोर दखना गामसा बिदिनो आर'नाइ बेफोरबायदि दानानै दाना आइजोफोराबो फानो आरो माने हौवाफोरजों
फिफ्टि फिफ्टि जाहैबाय माने आरजिनाय मावनायाबो दिहुननाया साख्रि गैयै साख्रि गैयै नखरनिया हौवाबो एसे हिनजावबो एसे बेफोरबायदिनो मावनानै जायो सोरबा बायदिया आरो दैज्लां सम समाव आइजोफोरा माइ हाजिरा गायनानै जायो आरो सोरबा बायदि या नाफोर गुरनानै फाननानै जायो आरो जोंनिखिजायै मोनसे ओ जोंनि ओनसोलाव मोनसे हाग्रा दङ बे हाग्रायाव थांनानै खायसे खायसे बिफांनि बन बे दालाइ गोरान सिरियो ना बे दालाइ गोरान खौ खनथुमना लाबोनानै माने लाबोनानै बे
साहा गला ओंखाम हटेल बेफोराव माने होफैयो आरो बिदिनो जिउ खुङो बे जोंनि ओनसोलनि साख्रि गैयै नखरनि मानसिफोरा
आदसा आदसा औ औ अ जोंनि थिंजाय जोंनि थिंजाय साख्रि गैयै सुबुंफोरा ओ बिदिनो दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरखौ फिसिनाया दङ बेफोर खौबो फिसियो गोदान राहाथ' आजिखालि बांसिनानो बे ओ गला होनाय दखान दखान होनायफोरखौनो मावो आरो एनिफ्राय ओ खायसेया बिदिनो बायदिसिना जोंनिया दा ओ नै दैज्लां बोथोराव माइबो गायो नालाय खायसे हानाया माइ गायनानैबाबो खामायो सोरबा सोरबि बेनिफ्राय बिदिनो औ ओ बे सिनि गला सि दानाय बा ओ बायदिसिना सिखौ समायनासिन खालामोना डिजाइन खालामनाय मानाय बे बेफोरबायदिफोरबो मावो देलाय औ ओ खायसे सिख्लाफोरा आरो बे पार्लार पार्लारफोरावबो जेनेबा मावो बेफोर फोरबो जाबाय आरो गोबां
अ दुरजि तेलर
औ औ औ
औ आरो खायसे खायसे आरो एसे बोरायनायफोरा एसे बैसो जानाय सुबुं फोरा बे औवाजों आइजेंफोर हेब खुनानै दाला संग्राय सानदांगा मैगंनि खादा बेफोरबायदि फानो आरो जोंनिखिजायबो नोंसिनिखिजाय बेफोरबायदि ओ बोरायनाय सुबुंफोरा औ औ
जोंनिथिंजाय एसे खम आरो बिदिया ना एनिफ्राय साफा सानै दं दंनाया खिन्थु गोबां खम आरो बिदि बोरायफोरा बायदिसिना होननाय दङ बेनिफ्राय खाथ खाथियाव सासे ओ बोराइ मानसि दं ज माने जोंनि बर'नि दामजु सेरजा सिफुं बेफोरखौबो बेयो बानायो आरोना दंफांजों बा ओमफ्राय बानाय बेफोरखौबो फानो ओ बेजों जिउ खुङो आरो इयो ओमफ्राय ओमफ्राय नोंसोरनि बे सोलाव औ औ औ
देबुं ए नोंसिनि बे ओनसोलखै जाय बे दि मोसौ
औ औ सोंग्रो जागोन नामा होमबा?
औ सोंग्रो जागोन दे
नङा माने आं बुंनो नागिरदोंमोनदि आथिखालाव ओ जि जिउ खुंगासिनो नोंसोरनि ओनसोलखै गोदो माबोरै जिउ खुङोमोन बेयाव मायबाफोर फारागथि नुदों नामा नोंथाङा?
अ अ गोदोबो बिदिनो आबाद मावनानै जिउ खुङोमोन आरोना ओमफ्राय दाबो दा एसे सोलायनाय फैबाय आरोना गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाया। फारागथिया माने सोलायबाय आरो दा औ अब्ला नोंथां बे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना दिनैहाय।
औ औ जागोन दे औ औ दे होमबा औ